हेलौ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ गोजान मोनाब बिदिनो नोंथांसिम नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो फिन जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांजों आं माखासे बाथ्रा सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
नोंथाङा बे बर'नि मोनसे फोरबो जायखौ जों खाथि खासा फोरबो बुंनाय जायो। बेनि बागै नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो दा काति गासा फोरबोनि सोमोन्दै जोङो बुंनो थाङोब्ला बेखौ जोंना आसिन दाननि जोबखालि सानखौनो कति फोरबो हिसाबै जोंना फालिनाय जायो आरो बे तिन खाति दानाव जोंना माइ दुब्लिफोराव जेब्ला सोमखोर महर लायो। बा थरायनाय बे माइफोरा जोंना जे थरायनाय महराव फैयो। जेरैहाय जोंना बे समावहाय माइफोरा जोंना एसे एसे मोनबोनो ह हमो बा अब्ला सनानि गाब लानायखौ जों नुनो मोनो आरो। फैलाव जोंना बे फोथारावहाय बे समावहाय मा खालामो जोंनाहाय गासैबो आबादारिफोरा बा गासैबो जायफोराहाय माइ आबादावहाय मा खालामो बेहाय थांनानै जोंनाहाय बिमा लोखिखौहाय खुलुमनाय जायो आरो। बे थरायनाय माइ दुब्लियावहाय जोंना जाहाथे बै आबादफोरा जाहाथे गाज्रि जाया बा एम्फौ एनलाफोरा बेफोरखौ गाज्रि खालामा जाहाथे आबादफोरा मोजाङैनो थायो आरो मोजाङैनो लोब-लोब बारियो जाहाथे जेबो खहा जाया बैखौ नोजोर थिनानै बा मिजिं थिनानैनो। आबादारिफोरा बर'फोरनि ओ बर'फोरनि जे आबादारिफोराहाय कथि फोरबोआवहाय जोंना लोखि बिमाखौहाय आर'ज गाबो आरो बे सानाव जोंना मा खालामो मोनाबिलियाव सियाल गाबनायनि सिगांनो माइ दुब्लि आरो मैगं थाइगं बारियावहाय लोगोसेनो मोसौ गलियावबो। आरो बाख्रियावबो आरो लोगोसे बाथौआवबो जोंना गासा सावो आरो। बे दिनावहाय। लोगोसेनो आबादारिफोरा मा खालामो अबं लावरिनि खाथियावहाय आर'ज गाबो जे एम्फौ एनलानिफ्राय आबाद मावनायफोरा जाहाथे मोजाङैनो मोजां थांनानै थायो। ओ मोजाङैनो मोजां आबादफोरा जोंनियाहाय ओ जेबो खहा जासे थांनानै थायो जाहाथे जेबो। एम्फौ एनलायोनो जा जा जेबो खैफोद आफोदनिफ्राय जाहाथे जेबो गाज्रि जाया। बेखौ मिजिं थिनानैनो। ओ बे सानावहाय जोंनाहाय मा गासा सावनानै बिमा लक्ष्मिखौ खुलुमो आरो। जेन'बा ओ इसोरनि फोथायनाय हिसाबै जाहाथे बे लोखि बिमायाहाय। बे आबादफोरखौ जाहाथे मोजाङै लाखियो बेखौ मिजिं थिनानैनो बा बे फोथायनायजोंनो जोंना। गासा सावनानै आर'ज गाबनाय जायो आरो नाथाय जों बिगियानारि बिथिङै बेखौ नायनो थाङोब्लाबो। ओ बुंनो हायो जे जे अरफोरावहाय एम्फौ एनलाया बारसोमनानै थैयो आरो जाहाथे बै ओ जि आबादफोरखौ गाज्रि खालामनो फैनाय बा जानो फैनाय एम्फौ एनलाफोराहाय। बे ओ गासा सावनायनि बे अरावहाय जाहाथे बारसोमनानै थैयो। बेखौ जों बिगियानारिनि गेजेरजों नोजोर होयोब्ला बेफोरबायदिहाय जों मोन थिनो हायो आरो दा बे दिनावहाय जोंना मा। बेफोरबायदिनो गलि मोसौ गलि बारि गय हां बायदियाव गासा सावनायनि अनगायैबो जोंना गोदाननि गायनाय थुलुंसि बिफांङावबो जोंना मा खालामनाय जायो जेवारिखौ सावनानै खुलुमनाय जायो आरो बेवहाय जोंना फास बुंनो थांङोब्ला। ओ गुबुन फोरबोफोर बायदि बै मागो फोर्बो। बा बैसागु फोरबोफोर बायदि जोंना ग्रोम ग्रोमै जायि लोङै फिथा सौराइ जायै लोङै बा मोसानाय रोजाबनाय बायदि खान्थिनि गेजेरजों जोंना बेफो फोर्बोखौ जोंना फालिनाय जाया बेखौ जोंना जास गासा सावनानै। ओ अबं लावरि नाव ओ आर'ज गाबनायनि गेजेरजोंसो जोंना बेखौ मा ओ ओ फोर फाल फालिथायखौ जोंना फालिनाय जायो आरो बे फोरबोखौहाय। लोगोसे गलियावबो जाहाथे जोंनिया आलारि बाथि सावनायनि थांखियानो जाहैबाय। मोसौफोरा जाहाथे लोरबां जाया मोजाङैनो मोजां थायो मानो होनना बुंब्ला बिदि दामिन जौगानायनि गेजेरजोंसो जोंना। ओ बायदि दाम दा बे बायदि जन्थ्र फोरनि गेजेरजों ट्रेक्टरफोरनि गेजे जोंना हालखौ एवबाय। नाथाय गोदोहाय जोंना आबादावहाय जोंना मोसौनि गेजेरजोंनो जोंङो आबादखौ मावोमोन जिहेथु। थिग बेबायदिनो जोंनियाहाय जाहाथे मोसौफोराबो गोख्रोङैनो थायो मोजाङैनो थांङो। बैफोरखौ मिजिंथिनानै जोंना गलिफोरावबो। ओ बे गासाखौ सावनानै आर'ज गाबो आरो लोगोसे गय बिफांफोराव। गायनायनि थांखि बा बारियाव गायनाय बारिफोरावहाय जोंना गय बिफांफोरावहाय। गासा सावनायनि थांखियाबो बेनो जे मैगं थाइगं लोगोसे बिफां लाइफां बायदिफोराहाय जाहाथे ग्लोम-ग्लोम मोजाङैनो थायो आरो बेखौ मिजिंथि नानैनो ओ गासाखौ सावनाय जायो आरो। दा बे खाथि गासा फोर्बोनि अनगायै आं नोंथांनो आमथिसुवानि सोमोन्दैबो एसे फोरमायदेरनो सानबाय दा आमथिसुवायाबो जोंना बुंनो थांङोब्ला जेबो बर'फोरनि ओ रंजाथाइ फोरबो नंङा बेखौ जोंनाहाय थेव्लायबो बर' सुबुंफोरा बेफोर मि सोमोन्दै मिथिनानै थानाया जोबोर गोनां बे सानखौ जोंना बर'फोरा ओ बुहुमखौ सुवा जायो होननानै जोंना फोथायनाय जायो आरो बेखायनो बे फोरबोआवहाय जोंना आजावनाय हालेवनाय एबा बिफां लाइफां दाननाय बा बिफाङाव गाखोनाय बाख्रियाव गाखोनाय हाबाखौ जोंना मावा आरो बे समावहाय जोंना बे फैनाय आमथिसुवा फैनायनि सिगांनो जोंना बर'फोराहाय मा खालामो गोजौआव दैखा खांनानै दोननाय माइस्लिखौ गाहायाव बोख्लायनानै दोनो आरो मानो होनोब्ला जोंना फोथायनाय दोंङो ज फोथायनाय दंङो जे गोजौआव दैखांना दोनोब्लालाय जोलैनि बेगरा गला जायो होननानै बर'फोरा फोथायो आरो आमथिसुवाखलि जोंना आरोबाव बिफां लाइफां दानोब्ला लायनो बिफां एबा हाग्राया जाखांनो रोंङा होननानैबो फोथायो आरो बे फोथायनायखौ लानानैनो सुबुंफोरा मा नाङि हाग्रा बंग्रा बा अ बे बेलाफोरखौबो जोंना दानस्रांजोबो आरो जाहाथे बैफोर नाङि हाग्राफोराहाय उनाव जाहाथे जाखांनो रोंङा आरो बेखौ मिजिंथिनानैनो होस्रांनाय जायो आरो आरो बे सानखौ जोंनो स्नि सान लासे फालिनाय जायो जेरावहाय न'खरनि गासैबो सुबुं बा गुबुन सुबुं गामिनिफोराबो ज' ज'यै जोंना फिथाइ सामथाय बायदिसिना जानानै बे फोरबोखौ जोंना फालिनाय जायो आरो दा आं बेखिनिखौनो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायबाय नोंथाङा आरोबाव माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा नोंथां
औ नोंथां आंबो नोंथांनो माखासे बाथ्राफोर फोरमायनो सानदों। जायखौ जोङो बुङो बर'फोरनि आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबोफोर नोंथाङा बे फोरबोनि बागै दाबावैसो‌ बुंलांबाय जायखौहाय खाथि खासा फोरबो आरो आमसिसुवा जानाय फोरबो बेफोरो गासै जोंहा बोथोरजों सोमोन्दो गोनां एबा आबाद जों सोमोन्दो गोनां फोरबोफोर होनना बुंजायो बर'फोरनि बांसिन गासैबोखौनो बुंजायोदि बे फोरबोफोरा गासिबो ओ‌ आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबोफोर होननानै बुंजायो नोंथां ओ‌ जों बेफोरनि गेजेराव बुंङोब्ला जों बैसागोखौनो होन मागो फोरबोखौनो होन एबा खा थिखासा फोरबो एबा नांगोल जांख्रा फोरबो आरो आमथिसुवा फोरबो बिदिनो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो मागो दमासि गासिबो बेयो बर'फोरनि मोनसे ओ आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो होननानै बुंजायो नोंथां बेनिनो मोनसेओ‌ आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो जायखौ जोंङो ओंखाम गोरलै जानाय बिनि बागै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों नोंथां ओ नोंथाङा मोजाङै खोनासंलांदो बे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआ जोंहा आघन दाननि ओ बे आघन दानावनो जानाय जायो आघन दाननि बांसिनै आघन दानाव गोलैनाय पुर्निमायाव बे ओंखाम गोरलैखौ जानाय जायो ओ नाथाय बे आघन दाननि पुर्निमा दिनावल' जाया बेखौ ओ आघन दाननि जेखि जाया दिनावनो बे फोरबोखौ ओ खुंनाय जायो आरोना ओ बे फोरबोखौ माब्ला खुंनाय जायो होमब्ला जेब्ला जोङो ओ आबाद फोथारनिफ्राय माइ आबादखौ ओ हानानै एबा बेखौ मारा होनानै जोंनि ओ बाख्रियाव सोफैगोन ओ बि बेफोर सोफैखांनायनि उनाव जेब्ला जों ओ इसोरनि मुङै ओ बे माइ गोदानखौ एबा जोंनि बोसोरसे मानि मावनानै मोननाय माइ गोरानखौ जों इसोरनि मुङाव एबा गामिनि गोरा गाहाय एबा थैनानै थांनाय गागि सुबुंफोरनि मुङै ओ बाउनाय एबा इसोरनि मुङै बावउनाय जायो। ओ बे बावनायाव न'खरनि ओ जेरै ओ इसोर मोदायफोरखौ फुजिनानै बाउनाय जायो बे बानायखौनो जोंहा ओ ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो होननायनि मिथिनाय जायो मानोना बेयाव जोङो जों सुबुं माहारिफोरा एबा न'नि मानसि मानसिफ्रा बे ओंखाम गोरलैखौ जागोराला'सिनो इसोरनो इसोरनि मुङै एबा थैलांनाय गागि सुबुंफोर एबा गेदेर सुबुंफोरनि ओ मुङै बावउग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोङो न'खरनि एबा रायजो राजाफोरनो बे ओंखाम गोरलैखौ संनानै ओ माइरं गोरलैखौ संनानै जाहोनाय जायो। बेखौनो जोंहा ओंखाम गोरलै जानाय जानाय फोरबो होननानै मिथियो। बै ओंखाम गोरलै जानाय दिनखालि फुंजा सानजायावनो जोङो ओ गासैबो न'खरखौ लिरस्रांनानै एबा न'खर नख न'खराव जा मोदायखौ फुजियो एबा जा धोरोम फुजियो बेखौ ओ मोजाङै फुजिनानै एबा फुजा बोरमाफोर होनानै ओ न'खरनि मोदायखौ रायखांनानै एबा ओ जोंनि थैलांनाय आबै आबौमोनखौ रायखांनानै बिसोरनि मुङै जोङो माखासे प्रसाद मुथा होनानै माइरं गोरलैखौ ओ सिबिनाय जायो। ओ बिनि उनाव बे सिबिनानै जोङो माखासे जोंनि ओ ओंखाम गोरलैजों संनाय बै दिनखालि अनला खारै एबा ओंखामफोरखौ जोङो ओ बे इसोरनि मुङै दौगोरनाय जायो एबा ओ थैलांनाय गाखि सुबुंफोरनो जोङो दौग्रोनाय जायो। बेनि उनावसो जोङो जायो। बेबायदिनो न'खरनि मोदायखौ ओ गोसोखांनानै एबा सिबिनानै जोङो ओ गाजा गोमजायै बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। बे फोरबोआव जोंहा गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय जायो जेरै बे माइरं गोरलैजोंनो जोंहा अनलाजों दाउजों ओ था गान्दाफोरजों नाजों ओ बेफोरखौ संनानै रायजो राजाफोरनो जाहैनाय जायो। बेयाव गामिनि सुबुंफोरा बयबो आइ आफाफोरानो बे ओंखाम गोरलैयाव औ गाजा गोमजायै रंजायै बाजायै ओ ओंखाम गोरलैनि मुङाव ओंखाम जौ बेदर जाफैनाय जायो बेबायदिनो जोंहा बे ओंखाम गोरलै जाहोनाय न'खरनि मानसिया रायजो राजाखौ फुजियो जाहोनाय लोंहोनानै जौ ना बेदर होनानै बिदिनो फुजिनाय जायो बेनो जाहैबाय जोंनि ओंखाम गोरलै जाजेनन्नाय बेबायदिनो ओंखाम गोरलै जाजेेननाय न'खरनो गामिनि बयबो सुबुङा गामिनि सुबुंखौ जाहोनायलाय बे न'खरनि मानसिनो बोर सारस्रिना होलाङो जाहाथे इयुनावबो मोजाङै मोजां आबादखौ दिहुननानै जालांनो हायो आरो बेबायदिनो मोजाङै मोजां आबादखौ दिहुनबाय थानो हायो एबा आबादा मोजाङै जाबाय थादों बेबायदिनि थाखाय रायजि रायजो राजाफोरा बै खाम गोरलै जाहोनाय सुबुंनि न'खरनो बोर सारस्रिनाय जायो ओ बे ओंखाम गोरलै जानाया बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै बाहागो बायदि बुंजायो। बेखौ बयबो न'खरावनो जोङो ओंखाम गोरलै जानायखौ फालियो। मानोना बियो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो दासिमबो बेखौ जोङो फालिबोनाय नुबोनो मोनगासिनो दङ। आथिंखालाव बे ओंखाम गोरलै